हेलौ
औ हेलौ।
ओ गुद मरनिं
औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो। गोजोन फुंलिनि गोजोन हामग्लायनाय थाबाय।
औ नोंथाङा दासान्दि फ्रियाव दं ना नोंथां?
औ आं दासान्दि फ्रियावनो दङ'। जेबो मावथ'वाखै दैलां बोथो नालाय आबादफोरखौनो मावबाय थादों आबादाबो जाजोबा खै।
औ होमबा जोङो ओ मोनसे आयदानि सायाव रायलाय नोंथां।
आतसा मा आयदानि सायाव नोंथाङा रायज्लायगोन होननानै साननानै दङ'।
ओ जोंनि जिउनि थांखिनि सायाव रायज्लायगोन जों दा।
जिउनि थांखिनि सायाव।
औ जिउनि थांखि।
उम
नि बागै ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
आता आतसा जागोन मानो हाया जानो। जिउनि थांखि। आतसा जागोन दे। जिउनि थांखि होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिखागौ। बा सोरबाया सोरबाया आबुङै बुजियाबो जानो हागौ नङा होमबा? बेनिखायनो जिउनि थांखि मानो बे बेखौ आङो बुंग्रोनोसै।
औ।
जिउनि थांखि होननाय लोगो लोगोनो जों जेब्ला जोनोम जायो। जोनोम जाखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो एसे देरबोनानै बुजिनो हानाय जायो। बुजिनो हाखांनायनि उनाव जों जिउआवहा जों बे मोनसे मोनसे जिउआवहा जेब्ला जोनोम जायो अब्लाथ' जोंहा मोनसेल'सो जिउ नङा होमबा?
औ औ।
बेनिखायनो बे मोनसे जिउआवहा बयहाबो मोनसे मोनसे माने जानो लुबैनाय आरो मोजां मोननाय हायो नंसै होनोमबा ना
औ औ नोंथां औ थायो नोंथां बयनियाबो थायो।
बेनिखायनो बै जाय सुबुङा माने जिउआव आं बेखौ जागोनलै बे आं बहुद मोजां मोनदों आं बेखौ पेपि मोजां मोनग्रा गासैयाबो मोनफा मोनफा गुबुन गुबुन साफ सारफ्रोमबो सुबुङा थायो थिग बेबायदिनो आंहाबो दङ आरो। दा बे आंनि जिउनि थांखियानो जाबाय सासे मोजां फोरोंगिरि जानाय। दा बे फोरोंगिरि जानाय थांखि आरो बे फोरोंगिरि जानो थाखाय मोजां फरायनांगोन बिएड लानांगोन दिलेड लानांगोन। नेट पास खालामनांगोन नङा होनबा दा बेफोरबायदिखौ फरायनानै एन्ट्रेन्स लिरनानै फोरोंगिरि जानो मोनसे थांखि दङ आरो आंहा। फोरोंगिरि बे थांखिनिफ्राय समाजआवहा माने। उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जाखांफुनाय सम गथ'फोरखौ मोजां मोजाङै उन्दै समनिफ्रायनो फोरोंनानै बा देरफुनाय गथ'फोरखौ खौ मोजाङै फोरोंनानै जिउआव माने मोजां गाज्रिखौ सिनायनो हानाय मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनो हानाय जाय सोलोंथाइखौ मोनोब्ला गावनि जिउआव थांना थानो थाखाय
औ।
बा थांना थानो थाखाय मोनसे लामा दिहुननानै लानो हानाय। बा रां आरजिनानै न'खर सलायनो हानाय बिदि गोहो मोनसे गियान मोनसे मेगन फेहेरनो बा समाज नि थाखाय बेबायाददि खामानि मावनो थाखाय आंनि जिउनि थांखिया फोरोंगिरि आरो। दा बिब्दिब्ला नों नोंथांनि जिउनि थांखिया मा बेखौ बुंजागोन।
औ आङो गिबियावनो जिउनि थांखिनि बागै बुंलांगोन। ओ ओ साफ्रोमबो मानसिया गावबा गाव जिउनि थांखि थायोना नोंथां?
हुम हुम
ओ बे-बे थांखिफोरा सोरनियाबा जाफुङो आरो सोरनियाबा जाफुङा आरो। बेबायाददिनो उन्दै समाव थांखि लानानै बेखौ ओ जाफुंहोनायानो जोंनि थांखि जानांगौ। ओ बिदिनो ओ गावबा गाव जिउआव हास्थायनाय थांखि गैयाब्ला ओ संसाराव लोरगि गैयि दिङ बादि हालाय-हाफाय जानाङो। ओ जिउनि देरा खौ मोननोब्ला मोनसे थि थांखि थानांगौ नोंथां। ओ जेरै - ओ आंनि जिउनि थांखिया जादों सासे आबाद मावग्रा। मेट्रिक आनजादखौ उथ्रि खांनायनि उनाव आं मोजां मोनसे मुलुगसोलोंसालि कलेजाव फरायगोन ओ बेखौ उथिखांनायनि उनाव ओ आं मोननाय गियान आरो रोंनाय गियानखौ लानानै बयखौबो फोरोंनो नाजागोन। ओ गोबाङानो आंनि बे थांखिखौ नेहाद होनना साननो हागौ। ओ जाम्बा-जाम्था आरो गोरों-गोराफोरा आंनि ओ थांखिखौ नुनानै मिनिनो हागौ। ओ नाथाय आंनि बे थांखिखौ जाफुंहोनो होनानै बिसोरनो मोनसे दिन्थि
ओ जोंनि आबाद मावनाय आदब-खायदाया आबै-आबौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय।
औ नोंगौ नोंगौ।
आथिखालनि सुबुंफोरा थांखिखौ साख्रि मावनायखौल' बांसिन मानसियानो जिउनि थांखि होनना सानना लायो नोंथां। ओ भारताव ओ भारताव साख्रिखौ मोजां मोननाया ओ ओरैबायदि बांनो हमबाय आबाद मावनायखौ बयबो लुबैलिया। ओ जोंनि हादराव ओ आबाद सिबिनाय गैलिया ओ‌ बेनि खायनो जोंनि दिनै ओ आबादनि आंखाल। ओ जाय आबादा जोंनि आबाद आदार होयो ओ रांखान्थिनि गाहाय फुंखायानो आबादानो। ओ बिदिनो जों ओ मा थांखिमोन बेखौ होसोनोब्ला गिबियावनो मोनसे नोजोरजों एबा थांखिजों सहैनांगोन। ओ गुबुननि नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै गोसोआव दुखु खालाम नाङा। ओ जोंहा बयबो मिथिखागौ ओ ना नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ।
जाफुंसारनोब्ला जाफुंसारनो हायो। ओ जोंहा जायखिजाया बिथिङावनो जेरै - ओ साख्रि मावनाय, आबाद मावनाय मायबा मोनसे मोजां फाराम ओ बायदिसिनाजों नाजायोब्ला जाफुंसारनो हायो ना नोंथां?
नोंगौ, हायो। हायो मानसिफ्रा नाजायोब्ला गासैखौबो जानो हायो।
नोंथाङा ओ बे थांखि ओ गावनि जिउनि थांखिनि बागै ससे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
आतसा, हागोन हागोन।
औ।
जिउनि थांखिया आंनिया जाबाय फोरोंगिरि।
नंगौ जेनेबा गोबाङानो जिउनि थांखिया गुबुन गुबुन थायो आं सिगाङाव बुंखांबाय। सोरबा आबाद मावनाय थागोन सोर बा मेकानिकेल इन्जिनियारिं थागोन सोरबा मेकानिक थागोन सोरबा इलेकट्रिसियान थागोन बायदि बायदि थायो नङा होमबा? बे माने गावबा गाव सुबुं लाना सुबुंनि साननाय आरो मोजां मोननायखौ लानानैसो जायो। बेबायदिनो आंनियावबो मोनसे माने फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरिखौ मावनानै माने स माजाव गोरों-गोरा खालामनाय, समाजखौ मेगन नुहोनाय आरो गोरों-गोरा खालामनानै मोजां खामानिफोरखौ मावबोनाय। माव नायावहाय माने माव सुबुंफोरखौ जाखांफुनाय सुबुंफोरा गोरों जाहोनानै गोरों गोरों मो जौगाखांनायनि मोनसे खामानिफोर मावनाय बे बायदि मोनसे माने लामाखौ दिहुननानै होनानै बै लामाजों सुबुंखौ थाबायहोनो थाखाय मोनसे थांखि लादों आरो बेखिनि जिउनि थांखिया
औ
औ
दा नोंथाङा एसे बुंजाबावगोन नोंथांनि
औ औ बुंनो हागोन नोंथां ओ ओ गासै सुबुं माहारिनि थांखिया एखि जाजोबा नोंथां
औ
ओ बेयावनो ओ सोरबाया नाजानानै जाफुंसारो आरो सोरबाया नाजायालासिनो आरो बिदि जायोबा नाजायासै बियो इयुनाव खसथ'जों भुगिनांगौ जायो आरो नोंथां ओ बेनो जोंनि मोनसे थांखि होसोनायाव जोंनो थाखा फैसा ओ दामि दामि बाइक गारि मथर नांलिया ओ ओ जोंनि जिउनि थांखि होसोनायाव ओ सोरखौबा रायना एबा रागा जोंनानै जों थांखिखौ मोननो थाङा ओ जोङो ओ गोनां बेदर फिसा जानानै जोङो थांखिखौ मोननो थाङा आरो नोंथां
औ
ओ जोङो गोसो गोरबो मेलेम होनानै ओ थांखिखौ होसोयोब्ला जों मोन्नो मोनो नो ओ सायाव जों बाथ्रा बुंनानै ओ सायाव गाबख्रावला बायनानै ओ ओ थाब्ला जोंनि सिमांङा फैमाल जागोन नोथां ओ नोंथाङाबो बे थांखि हागोन नामा नोंथां
आतसा मानि सायाव होननायमोन
ओ बे थांखि जिउनि थांखिनि सायावनो नोंथाङा ससे फोरमानबावनो हागोन नोंथां बे थांखि नि सायाव औ
जिउनि थांखिया जोंहा थांखियाथ' थायो बाथिया थांखि होननाय लोगो लोगोनो मोनसे आबुं नो नि
आबुं नुयिखौ जों मोनथिनो मोनो थांखि होननाय लोगो लोगोनो आंबुं जाजोबि मोनसे थांखिखो नोङो जानो लुबै नाय गोदानो लुबैनाया गोसो सिङाव लुबैनाल' थाबाय थाबा जाया दा बैखौ जाफुं सार होनोनो थाखाय नोङो नाजानांगोन हमनानै ला आंनि बेलायावनो आं बुनोसै आं सासे फोरोंगिरि गिरि जानोब्ला आं जानो लुबैबाय थानोबानोदि आं फोरोंगिरि जागोन बेथ' नंखाया जानो हा हाया माब्लाबाबो नङासै होनबा?
औ औ नोंथां।
दा बिब्दिब्ला आं मा फोरोंगिरि जानोब्ला आं फरायनांगोन फ्रि गिबियाव आं फो‌ एलपि स्कुल निफ्राय फरायलांनांगोन क्लास अवान टु निफ्राय बा नार्सारि केजि निफ्राय फरायलांनांगोन फरायै फरायै आं जेब्ला ग्रेजुवेसन जागोन बा मास थार डिग्रि जागोन अब्ला बि एड लानांगोन। सासे एम इ एल पि फोरनि फोरोंगिरि जानोबा बिए दिलेद लानांगोन। बिदि लाखांनायनि उनाव एन्ट्रेन्स एक्जाम लिरनांगोन। लेरखांनायनि उनावसो आङो फोरोंगिरि जानो हागोन नङा होमबा? दा बे समाव गोबां नाजानाय आरो खस्थ' खालामनाय गोनां जानांगोन होननानै आं सानो आरो दा बेबायदि जुदि जों नाजायोब्ला खस्थ' खालामनानै जोङो एन ट्रेन्सफोरखौ लिरनानै पास जाबासो बा एन्ट्रेन्सफोराव क्वालिफाइद खालामनो हायोब्लासो माने जों फोरोंगिरि जानो हागोन। थिग बेदिनो आबादारिफोराबो आबादखौ मावनांगोन। जुगायनांगोन बिधानफोरखौ बेबायदि जुगायबासो खस्थ' खालामबासो नांगौ रखमनि दै हासारफोरखौ होयोब्लासो जाफुंसार जानो हागोन नङा होम बा बेबायदि जाफुङो आरो बिब्दिब्ला जोङो दिनै बेखिनिखौनो आं बुंथ'बाय बिदिब्ला जोङो दोनथ'लायनो हासिगोन खोमा न'?
औ नोंथांजों ओ रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ आंबो नोंथांजों रायज्लायना जोबोर मोजां मोनबाय।
ओ बेखिनियावनो ओ दोन्थ'नाय जाबाय नोंथां।
दे दोनथ'नोसै होमबालाय।